अ खोनादों बुं
अ खोनादों
दिनै नोंथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों
जेरै जों आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
र' मोजाङै स्पस्त' खोनायाखै नेटवार्क प्रब्लेम जादों नामा
खोनाबायना नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनागासिनो दं
अ दे बुंजासिगोन बुंजासिगोन दे
दिनै बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै हेल' खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों एसे एसे खोनादों एसे प्रब्लेम जादों सावोना हेल'
बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोनदै
सोंथिखौ मोजाङै बुजियाखै आं
बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनाय खान्थिनि सोमोन्दै सावराय नांगोन खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
बिदिब्ला दिनै
मोजाङै स्पस्त' खोनायाखै
खोनादोंना नोंथां
अ बुं
बर'फोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां खोनादोंना नोंथां
अ एसे सावना प्रब्लेम जादों बुंजागोन
बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि आबाद मावनाय खानथिनि सोमोन्दै सावरायनोसै बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनाय खानथि बेनि सोमोन्दै एसे बुंना हागोन नामा नोंथां
अ बर'फोरनि आबाद मावनायाव
गोनां जानाय मुवा बेसादफोर होनोब्ला नांगोल जुंगाल बेनिफ्राय मै बेनिफ्राय लावथि बेनिफ्राय कफ्रि बेनिफ्राय
बे दा
बेदा बेखिनि जिखिनि मुवा मुवा बेसाद बेखौ आबाद मावाव गोनां जानानै फैयो बेफोर बेसादफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो दंफांफोरजोंबो बानायनाय नुनो मोनो बेफोरनो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बाहायबोबाय थादों बेफोर बेसादफोरखौ जे बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा गाहाय हारि हिसाबै आबादजों जिउखौ दैदेनबोनाय हिसाबै बेफोरखौ गोनां बायदियै गाव गावनो बानायनानै लाबोनायखौ मै गंसेखौ बानायनो गोनां जायोब्ला औवा थसे नांगौ जानानै फैयो जे औवाखौ गेजेराव सिनखावनानै समान रोखोमै बानायनानै बेखौ सिखा एबा बबेबा हास'ग्रा बेसादजों हास'नानै समान रोखोमै फारनैैजोंबो गेजेर गेजेर फलंनानै दिरुं खानानै जेरैहाय हाखौ आबाद मावनायाव समाहायनाय जायो जेरै नांगोल नांगोलखौ दंफांजों बानायनायखौबो नुनो मोनो आरो खायसे खायसे खायसेया औवाजोंबो बानायो मानो होनब्ला थारैनो औवा ब्लाल' जाया बेयाव लहा नि मोनसे आइजें नांगौ जानानै फैयो जे जेब्ला जोङो सासे मानसिया हालेवगोन अब्ला बै हाया मोजाङै समान दोखो दोखो जालांनो हानाय बायदि बेनिफ्राय जावफुनो हानाय बायदि बे लहा बेसादजों बानायलांनानै हाखौ मोजाङै एवनानै दिहुननाय जायो बेनिखायनो बे हाखौ एवखुनो थाखाय बे नांगोल जिखिनि मुवा बे मुवाखौ गोनां जानानै फैयो आरो लावथि लावथिया ओरैबायदि मोनसे बेसाद बे आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां बेसाद जेराव लावथिखौ थसे फिसा गननिफ्राय बानायनानै लानाय जायो गोनां जानाय बायदि जेब्ला जोङो आबाद गाहाय हारि हिसाबै फ्राय जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मोसौखौ बाहायबोयो मोसौजों लोखि होननानै बुंबोदों मानोना मोसौखौ जोङो मोनसे लोखि बा माइनाव होननानै हमना जायो जेराव जों मोसौ नङाब्ला जों आबादखौनो मावनो हाया बेखौ मोसौखौ एसे होब होबथिं होबथा खालामनो थाखाय मोसौखौ दबथायनो थाखाय बे लावथिखौ बाहायनाय जायो
नंगौ नोंथां
ओ नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलावबो दिनैबो बेबायदि बेसादफोरखौ बाहायनाय जायोना जाया बेखौसो आं मिथिनो लुुबैदोंमोन
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां मख'नाय बायदि गुबैयै बर'फोरा मोसौनि सायाव
बर'फोरा गुबैयै माइ आबादखौनो मावो
ओम
माइखौ बर'फोरा
नंगौ नोंथां
आसु मावो माइसालि मावो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावो लोगोसे फाथो बेसर सबाय सिबिं
औ नंगौ नोंथां
बेफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ गुबुन गुबुन बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय माइखौ
आ
माइ आबाद मावोब्ला खोथियाखौ फोग्रोननानै लानाय जायो बैसाग बैसाग मासाव खोथियाफोरखौ फोयो बेनि उनावहाय आसार सावन मासाव माइखौ गायनाय जायो
नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय कति आघोन मासाव माइखौ मोनोब्ला फाहैनाय जायो। बेनि उनावहाय माइखौ खानानै न'आव लांनाय जायो मारा होनानै
औ। नंगौ नोंथां।
फोराननानै बाख्रियाव सोनाय जायो। बेनि अनगायैबो बेसर आबादफोरखौबो बर'फोरा मावो
नंगौ नोंथां।
बेफोर आबादफोरखौ मावनो बर'फोरा गोदो आथिखालाव बाहायनाय रासायनारिक हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायामोन नाथाय आथिखालाव मुगानि सोलायनायाव
नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ बाहायनांगौ जाबाय गोदो एम्फौ फोथेग्रा मुलि रासायनिक हासार बेफोरखौ बाहायनायनि गोनांथियानो गैयामोन।
नंगौ नोंथां।
बै समनि गोदोनि आबहावा थासारियानो बेलेगमोन जायनि थाखाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि रा रासायनारि हासार बेफोरनि सायाव सोनारनांगौ जायामोन। गोरलैयैनो आबाद फोरखौ दैखांनो हायोमोन गोरलैयैनो आबादफोरखौ मोननो हानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मुगानि सोलायनायाव बारहावानि सोलायनायाव एम्फौ फोथैग्रा मुलि रासायनारि हासार बायदिफोरखौ बर'फोरा बाहायनांगौ जादों आरो खम समावनो गोबां दिहुन। फाइ मोननो थाखाय रासायनारि हासार एम्फौ फोथग्रा मुलि बायदिफोरखौ बाहायनांगौ जादों जायनि थाखाय खम समावनो गोबां दिहुनथायाइफोरखौ मोननो हानाय जादों। बेफोरनि अनगायैबो नोंगौ नोंथां।
अ नोंथाङा सानो नामा गोदो जि हासार जेनेरेल हासार सरासनस्रा हासार बाहायोमोन बेखिनि समाव जेबो खहा जायाखै होननानै जों फोथायबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि जि गोदान मुगा बे गोदान मुगायाव बाहायनाय माखासे रासायनारि हासारफोरा मानसिनि गोबां खहा खालामो होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेथ' नोंथां आथिखालनि जिथु बारहावा आथिखालनि जिथु। थासारि बेनि गेजेरजों आबादखौ दैखांलांनांगौ जानायाव दिहुनथाइखौ मोननांगौ जानायाव बायदिसिना रोखोमनि रासायनारि हासार एम्फौ फोैग्रा मुलिफोरखौ बाहायनांगौ जादों नङाब्ला आबादफोरखौ दैखांनो नो हानाय जाया
नायोब्ला नुनो मोनो जे गोदोनि माखासे दाजेमफोरखौ बाहायालासिनो आथिखालाव आबाद मावनायनि बिथिङाव गोनां जानाय बेसादफोरखौ जोङो बिगियानारि दाजेमफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेयाव जों गोबां गोबां जोङो हरखाबनो जानायखौ नुनो मोनो बा जों बेनिफ्राय माबा मोनसे खहा जायोना जाया बेखौ हागोन नामा नोंथाङा बुंनो
बिगियानारि दाजेम बाहायनायफोरनि सोमोन्दै होनदोंना नोंथाङा?
अ बेखौनो बुंदों आं जे बिगियानारि दाजेम बाहायनायाव जोंनि जि बर'फोरा माबा खहा गोग्लैदों नामा?
बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां बेबादि खहा गोलैनायखौ नुनो मोना मानो ना जोङो मुगाजों मुगाया सोलायनाय लोगो लोगो